हेलौ औ
हेलौ नोंथां
औ खोनादों नोंथां।
औ ओ नोंथाङा दायो फ्रि नामा?
औ फ्रि
नोंथाङा दायो फ्रिब्ला जोङो जोङो ओ मोनसे टपिकनि सायाव सावरायनो नामा नोंथां?
औ सावरायजागोन दे।
ओ जोङो जोङो ओ जिब जुनार फिसिनायनि गेजेरजों जोङो बोरै रां खामायनो हायो ओ जिब जुनारनि गेजेरजोंबो जों हेफाजाब मोननाय जायो बेफोरनि बागै सावरायनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन मानो हाया जानो
ओ जेनेबा न'फोराव जिब जुनार फिसिनायनि बागै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा मा मा जिबफोरखौ फिसिनाय जायो
जोंनि इदिनो बर'फ्राथ' इदिनो अमा-अमा फिसिनानै गोबां दानि जुगाव बिराद अमा फार्मबो खुलियो अमाबो इदिनो लानानै इदिनो अमा अमा इदिनो बुनदिफोरखौ इदिनो माबा जोलै होना इदिनो बिनि फिसाफोरखौ फाननानैबो गोबां दानि जुगाव गोबां रां आरजिनो हायो आरो बिराद खस्थ' अमा लानायाव जेरै अमानि इदिनो अमानो आदार नांगौ आदाराबो इदिनो थास' रुनानै गुन्दै होनाय जायो आरो मोसौ मोसौ लानायाबो बिराद खस्थ' दानि दैज्लां दिनावथ' बिराद दुब्लिफोरावबो खानोमोन जायगा यानो गैस्रायानो गांसोबो गैस्राया जायो ओमबाबो जोङो इदिनो मेसें बो बोथोराव इदिनो माबा माइहुं माबाना दोनोना माइ माबाखौ जिगाबखौ बेयावनो खानानै दोननांगौ जायो आरो बे माबा दैज्लां बोथोरखौ ओमफ्राय बोथोरसे बारजासे बेबायदिनो गोबां खस्थ'नि गेजेरजों मोसौखौबो लानाय जायो आरो आरो बिदि मोसौ मोसौआवबो गोबां लां रां मोननाय जायो आरो जेरै रग' रग' मोनो बे मोसौ मोसौआवबो आरो बोरमाबो लायो बोरमा लानाया दानि दैज्लांनि दिनाव बिराद खस्थ' आरो गांसो गैस्राया जायो बेखौबो लामा सामा खांनांगौ जायो मालाबा समाव सोरबा सोरबा बायदिनो जुमाय लोंनानै फैनायफोरा गोबां इनसिडेन्ट खालामलाङो सोरबा सोरबा मानसिफोरा बिराद सोरबा सोरबा लस खालामो आ आरो ओमफाय बोरमाफोरावबो गोबां रां मोनो आरो आरो इदिनो बिराद जिब जुनार फिसिना लानाया मोजां आरो आरो दानि दिनावथ' न'नि दाउ बिराद फिसियो न' न'नो
औ औ
बेफोरावबो गोबां फैसा मोनो आरो आरो हांसो लायो दानि दिनाव गोबां हांसो लानानै इदिनो पन्सासथा साथिथा गाहाम हांसो लानानै बेखौ बिदिनो फुजाफोराव फानबाथाय गोबां फैसा मोनो आरो नोंथां मोनथिनालाय मा मा? जिब -जुनार लायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ जोंनिथिंबो नोंथां बिब्दिनो बोरमा मोसौ अमा हांसो दाउ औ बैफोरबायदि जिब जुनारफोरखौ न'आव फिसिनाय जायो आरोना नोंथां जेनेबा ओ मोसौआथ' जोंना ओ जेनेबा मोननै रोखोमनि थाबाय मोनसेया दामब्रा मोनसेया दामब्रि एबा आलुआ बिदि नङा होमबा नोंथां औ औ ओ मोसौआ जेनेबा बोसोराव मा बोसोराव खनबेसे फिसा होयो नोंथाङा फोरमायना होनो हागोन नामा?
बोसोराव मासेल'सो होदोयो मोसौआ
औ औ बेनिफ्राय मोसौआ मा मा रोखोम ओ मा मा गाबनि थायो नोंथाङा फोरमायनो होनो हागोन नामा?
मोसौआथ' बिदिनो गोजा थायो गोसोम थायो गुफुर थायो इदिनो फाख्रा थायो आरो मोसौ लानाया बिराद मोजां आरो मोसौ हालुवाया जोंनो मेसें जा मेसेङाव इदिनो गोरान खिथि गायनायाव जोंनो हालेवनानै होयो दैज्लां बोथोराव इदिनो माइ गायनायाव हाल एवनानै होयो गोबां हेफाजाब होयो आरोना मोसौ आरो बिदिनो मारा होनायावबो जोंखौ हेफाजाब होयो आरो आरो मोस सौ गाया जोंनो गाइखेर होयो मोसौ गाया बिदिनो फिसा जोलै बाराय होयो आरो गोबां मोजां आरोना मोसौ लानायाबो
औ-औ बेनिफ्राय आ मोसौआथ' जोंनो गाइखे गाइखेर होयो जों बै गाइखेरखौ फाननानै गोबां मोननो हायो नङा होमबा नों
औ बिराद इदिनो खरसा ओंखारो आरो जानायनि न'खर न'खर सालायनो आरो बिराद खरस खरस नांगौ ना बेफोर खरसफोरा बेफोर गाइखेरनिफ्रायनो ओंखारो आरो।
मा होनोमोनलाय नोंथां जोङो जेनेबा मोसौखौ फाननानै गोबां रां मोननो हायो नङा होमबा नोंथां?
औ मोसौखौ फाननानै गोबां रां मोननो हानाय जाहैदों आरो।
नखराव माबा मोनसे रांखान्थि बेलायाव ओ मोसौखौ फाननानै जोङो जेनेबा ओ नखराव गोनां जानाय मुवा बेसाद बा रांखान्थि बेलायाव गोबां हेफाजाब होयो नङा होमबा नोंथां?
औ
औ बिब्दिनो जेनेबा बोरमायाबो बोसोराव खनसेल फिसा होयो नामा नोंथां?
बोरमाया खननै होयो खोमा।
औ बे खननै होयोब्लाथ जेनेबा खनसेयाव मानै मानैबाबो माब्रै जायो नालाय बेयो बेबो जेनेबा बोसोराव गोबां बारायो नङा होमबा नोंथां?
औ बारायो आरो बिदिनो माखासे जि जिब जुनार दङ बेफोरो जोंनि बिदिनो माबायाव फैसा थाखानियावहे हेफाजाब होआबाबो गोबां मोजां आरो जेरै सैमा सैमाया जेरै जोंनि न माबा न नखरफोराव बिदिनो जाहाथे मोनाफोराव उन्दुनाय समाव सोरबा दानि दिनावथ गोबां सिखाव द सिफोरनो ओंखारबाय बेफोर सिखावफोरखौ बिदिनो जाहाथे जोंनि नखौ नखराव हाब नि रैखाथि होनो थाखाय बेफोरो सैमाफोरखौ फिसिनाय जायो आरो बेफोरो हा या आरो जा सैमायाथ सासे मानसि नुबानो बिराद सोङो नालाय बेनिखायनो जों सैमाखौ खौबो फिसिनाय जायो आरो बे सैमाबो बिराद मोजां आरो आरो जेरै मावजि मावजियाबोथ बिदिनो माइफोर माफोर बिराद जायोना एन्जरफोर मा एन्जरफोरा जोंनि माइफोरखौ बेखौ मावजि जियानो हमनानै होजोबो आरो अरथारजोबनानै होयो आरो गोबां मोजां आरो
औ ओ बेनिफ्राय जोङो जेनेबा अमाखौबो बुंनो हायो अमायावबो गोबां रां खामायनो हायो। हायो जोङो। जेरै जेनेबा अमायाथ खनसे फिसा होगसेयाव गोबां बि बिदिनो जिथा एगार बारथा बिदि फिसा होयो नङा होनबा नोंथां? बेखौ जेनेबा जों फिसानिफ्रायनो फेदेरनानै जेनेबा एसे मास मोननै मोनथाम जाबा फाननायसिमावहालागै ओ नखराव जेनेबा एसे अमानि आदारनि थाखाय जेंना जायो थेवब्लाबो जोङो बेखौ गिदिर फा हानजासिम फेदेरनानै जोङो जेनेबा फानोब्ला बेयाव जोङो गोबां मुलाम्फा मोननो हायो नङा होमबा नों
औ हायो
थां मिनिथिं आथिखालाव जेनेबा अमा फिसानि दामा बेसेबां
जोंसेयाथ दा सारि हाजारसो सारि हाजार जानानै दं सारि हाजार पास हाजार।
औ ओ बिब्दिनो जोंनिथिंबो बिब्दिनो ब्रै रोजा बा रोजा बिब्दि जानानै दं आरोना नोंथां। ओ दा बेफोरनो जाहैबाय जेनेबा जोंनि बे अमा फिसाफोरखौबो फाननानै जोङो न'खरनि गोनां जानाय ओ बा रांखान्थि बेलायाव बा सोरबा बेराम आजार जादोंब्ला बैफोरखौ फाहामनो थाखाय जों बे अमा फिसाखौ फाननानै रां आरजिनो हायो आरोना नोंथां।
औ हायो गोबां मोनो मासे मासेयावनो ब्रै रोजा बा आरो दसथाफोरबा बेसे जाहैगोन गोबां मोजां आरोना।
औ औ
आरो सोरबा सोरबाथ' इदिनो अमाखौ मा होनोमोनलाय दानि दिनावथ' गोबां जेरै बे जोलै होनो नागिरोना बेखौनो इदिनो अमाखौ खासि खालामालासिनो अमा बुन्दाखौ खासि खालामालासिनो दोननानै बिदिनो सोरबा इदिनो बिदिनो बुन्दा लांफैबा बिदिनो खनसेयावनो माबा फन्द्रस' दुइ हाजार बिदि गोबां खामायनो हायो आरो।
उम ओ मोसौखौबो बिबदिनो बा हाया जानो नोंथां?
बाहायो बोरमाखौबो बिदिनो बाहायो।
बिनि दारैबो जोङो फैसा मोननो हायो नङा होमबा नोंथां? ओ बिब्दिनो जेनेबा बेफोरो अ नोंथां नै हांसोआबोथ' आथिखालावहाय गोबां दाम आवग्रिनानै दं नङा होमबा नोंथां?
फिसा जा गिदिर जा एसे माबायावनो माबा फास माबाखा बाजौखा।
औ जेनेबा फिसा फिसा समावथ' ओ बिब्दिनो मासेयावनो बाजि लायो खोमा नङा होमबा
औ
औ बिदिनो हांसोनो हांसोखौ लाबाबो जेनेबा हांसोनो दाना बायनाय मा नायनाय बेफोरावनो राङा थाङो थेवबो बेखौ देरनानै फानफिनबा जों बै दाना बायनायनि रांखौ ओ देरनायाव फानबानो मोनफिनो नङा होमबा नों
औ बे दाना बायनायाव एसे एसे थांगोन ओमफाय उनाव बेखौ हांसोखौ फानबाथाय बिदिनो रग' रग' मोननाय जायो। आरो बेनिखायनो मानसिफोरा हांसो लायो आरो दानि दिनाव।
औ औ ओ जेनेबा दाउफोरखौबोथ' जों बिबदिनो बुंनो हायो नङा होमबा थां दाउआथ' जोङो जेनेबा दाउदैखौबो फाननानै जोङो रां मोननो हा
औ दानि दिनावथ' गोबां दाउ फाराम खालामबाय। दाउ फारामाव बिसोरो दाउखौ फानालासे सानसेयावनो बि जि बुरजा बुरजा दाउदै दैगोन गासिबो दाउ दाउआनो दै खारजोबो बांसिनानो ओमफ्राय बे दाउदैखौ इदिनो माबा सानफ्रामबो फाननाय बिदि खालामबाय आरोना मानसिफोरा।
औ औ बिब्दिब्ला नोंथां जोंना समाबो जाबाय बेनिखायनो जोङो उननि समाव गोबांङै सावरायसिगोन बेखायनो दायो दोनथ'नोसै नामा नोंथां
औ दोनथ'नोसै दे